हेल'
नोंथाङा खोनादोंना?
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नाहा मैहा थांनाय जायो ना?
औ औ थांनाय जायो ओ नाहा मैहा थांनायाथ' जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ हुदा होननानै बुंजागोन।
नोंथां
दा जोंनि ओनसोलफोरावथ' ओ आइजोेंफोरानो जा हौवाफोरानो जा दैज्लां एबा नाहा मैहाफोराव गोबां ज' ज'यैनो थांनाय जायो आरो
उम नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नाहा मा आथि खालसिमबो सोलियोना?
सोलियो नोंथां
दा बैफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ज म जायोमोन ज न'आव संनो ओंथिया दुब्लियाव ना गुर थाङोमोन होननानै
नंगौ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना? खोनादों नोंथां
अ अ जुदिहाय न'खरफोराव आलासिफोर फैफ्लांबायोब्ला
नंगौ नोंथां
जुदि आलासिनो होनो थाखाय बे ना बेफोरबायदि गैयाब्लाथाय आइजो फोर गावबा गावनो खाथि खालानि फोथारफोराव थांनानै
नोंगौ नोंथां
ना नाथाय आथिखालाव नाहा नमैहा थांनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां खम जालांदोंखोनो बुंनांगोन।
नोंगौ नोंथां
मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव दुब्लि फोथाराव आबाद मावनो थाखायबो गासैबो माने टे क्टरखौनो बाहायजोबो
नोंगौ नोंथां
थ' आथिखाल मुगाया गोनोखोनि मुगा जालांदों।
नंगौ नोंथां
दा माइ आबादफोर मावोब्लाबो एम्फौ थैनायनि थाखाय गोबां बो होनाय जायो दा बेफोरजोंनो दुब्लि बेफोरजोंनो दुब्लि फोथाराव नाफोराबो खांख्राइफोराबो थैनानै गोमा बुंजासै आरो
नोंगौ नोंथां
दा बेनि थाखायनो दुब्लि फोथाराव नाफोराबो खांख्रायफोराबो खम जालांबाय नालाय बेनिखायनो ना गुरनाय दा बैफोरबो एसे एसे खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जासै आरो।
नोंगौ नोंथां
दा ओ जोङो बेफोरबायदि नाहा मैहायाव थांनाय होननानै बुङोब्ला हौवा मोनसेफोरा बांसिनानो बबेबा दैमा बिलो एबा दंग' बेफोरबायदियाव बांसिन गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां
बेनिफ्राय आइजोेंफोरा गुरनाय होननानै बुङोब्ला आइजोफोरा दुब्लि फोथारावनो गुरनाय जायो बांसिनै आरो बिलोफोराव थांनायबो नुनो मोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओ ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदि आइजोफोरा एबा हौवा फोर ना गुरनो थांनाय बेफोरबायदिफोरा आथिखालसिमबो सोलिगासिनो दङ ना?
एसे एनै सोलिगासिनो दङ नोंथां ओ आथिखालाव ओ ओरै ओ ना ना मोननोबो गैला नालाय एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों। आगोलथ' ओरैनो सोर बहाबा दुब्लि फोथाराव बहाबा दैमा दैसायाव बेबायदि ना गुरनो थांनाय ना सारनो थांनाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालसिम एसे एसे खमायलांनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव नाहा मैहा थाङोब्ला मा मा आगजु बाहायो ओरैनो?
औ ओ जोंनिथिं ओ बेफोरबायदिनो ओ मे होननानै बुङोब्ला हौवा मानसिफोरा बांसिनै फल'खौनो लानानै थांनाय जायो।
नोंगौ नोंथां जोंनि हिसाबै नोंथांमोननि बायदिनो फल'खौ लानो थांनायखौ नुनो मोनो।
दा हौवा मानसिफोरा सेंनाय ओ दंग' बा ब्ला बै फल'फोरखौ लानानै थांनाय जायो। माने जाय ओ जाय बेफोरो ओ जायगायाव दैया एसे गोथौसिन ओ एकदमबारे बिखा बारनाय गोथौ बेफोरबायदि गोथौ जायगायाव फल' जोंनो ना खौ गुरनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
आ बेनि उनाव ओ माबेबा ओ दैमानि दाहार बोहैबाय थानाय मायबा बैफोरबायदियाव खखाखौ बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
साथिनानै दोन ओ बेनि उनाव ओ ओ बा माबेबा गुवार बिलो एबा गुवार फोथार गुवार थानाय जायगा दा बैफोराव जेखौ बाहायनाय जायो।
नंगौ नोथां।
दा ओ बै ना गुरनो थांनायाव आइजोफोरनि बाहायनाय आइजें होननानै बुङोब्ला आइजोफोरा ओ जेखायखौनो बांसिन बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
दा बै जेखायजोंनो आइजोफोरा दुब्लि फोथारफोराव नाखौ गुरनो थांनाय जायो।
नंगौ नोथां।
दा बैफोर ओ जेखाइ खबाइ फल' दा बैफोर गासैबो मुवा बेसादफोरखौ ओ बेफोरखौ हौवाफोरा बानायजोबनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि जेखाइ खबाइ फल' ओ सेन खखा बैफोरखौ गावबा गावनि न'आवनो औवाजोंनो बानायजोबनानै होयोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो।
नंगौ नोंथां।
नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि ना गुरनो थाखाय जा आइजें-आयला नांगौ बेफोरखौ न'खराव जोङो बानायना लानायखौ बारा नुनो मोननो थालिया आरो।
नंगौ नोंथां।
माने बेफोरबायदि जेखाय खबाइ हेब नायफोरखौ आथिखालनि हौवा मानसिफोरा ओ माने ओ गारलांदों एबा रोङा जालांदों।
नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनावथ' जाय हौवा मानसिफोरा बेफोरबायदि ओ जेखाइ खबाइ सेन बेफोरबायदि गावबा गावनि आखाइजों हेबनाय खामानिखौ रोङा बेफोरबायदि हौवाफोरखौ जेबो खामानि रोङै बादुला हौवा होननानै मिथि मोन होनना बुंनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
नाथाय आथिखालावथ' ओ न'खरफोराव रोंलाखौनो होननानै बुंनांगोन गावबा गाव गासैबो माने ओ बायनानैनो सोलिजोबो आरो
नंगौ नोंथां।
दा नोंथांमोननि जायगाफोराव बेफोरबायदि ओ आथिखालसिमबो सोरबा न'खरनि हौवा मानसिफोरा गावबा गावनि न'खराव नांगौ जानाय आइजें आयलाफोरखौ ओ हेबनानै एबा बानायनानै लायो नामा आथिखालसिमबो
लानायखौथ' ओरैबायदि नुनो मोना नोंथां ओ खायसे दोङो खायसे सासे सानैखौ हेबनायखौ नुनो मोनो। आरो सासे सानै रोङै फोरा हाथाय बाजाराव बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो।
ओ नंगौ नोंथां आथिखालावथ' गासैबो हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायहायो।
नंगौ नोंथां
दा आथिखालाव बेफोरबायदि रोङैनि जाहोनानो जादों ओ सोलोंबोयै माने ओ गाव गाव सोलोङैनि थाखायनो रोङा जालांबाय आरो बांसिनानो
नंगौ नोंथां
गोदोनि मानसिफोरबायदि ओ हेबनो रोङोमोन होननानै जोङो मिथिनाय जायो जिहेथु न'खरावनो ओ बिमाफोरा एबा बिफाफोरा हेबनानै दिनथिब्ला गावबा गावनि गथ'फोरा रोंलाङो।
नंगौ नोंथां
बायदि ओ बेफोरनि गासैबो ओ फिसा फिसौफोराबो रोंलांजोबोमोन आरो
नंगौ नोंथां
नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि हेबनोबो रोंला लोगोसेनो आथिखालाव बेफोरबायदि नाहा मैहा थांनाय एबा ओ ना गुरनो थांनाय बेफोरखौबोथ' ओ रोङा रोङा बेफोरबायदि जालांदों आरो
नंगौ नोंथां
माने आथिखालाव ना गुरनो थांनाय खांख्राइ खन'नो थांनाय बेफोरबायदि ओ हुदाफोरा गैयानिख्रुय गैयासो जालांसिनदों होननानै बुङोब्लाबो बां ब्राय बुंनाय जाया आरो माने आथिखालनि सुबुंफोरा गासैबो एसे मा होनो सायावनो मोननाय बेफोरबायदिखौ लुबैनाय जालांदों नालाय।
नोंगौ नोंथां
बेनिखायनो गाव खस्थ' खालामालासिनो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय गासैबो ओ नाहा मैहा थांनाय मुवा बेसादखौनो जा एबा बै ना मा होनो खांख्राय दा बैफोर गासैखौबो आथिखालाव हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायनानै लाबोनाय जासै
नंगौ नोंथां आथिखालाव आरो जोंनि ओनसोलाव ओ मा नुनो मोनो आगोलथ' मोनसे दंग' सारोब्ला एबा मोनसे मोनसे फुख्रि सारोब्ला सिलिजों एबा दाम दामब्राजों सारनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आ लियाव आथिखालाव जों मा नुनो नुनो मोनो बेखौ मोनसे मेसिनारि बुस्थु बाहायनानै बेसाद बाहायनानै सारनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो हा
आथिखालावथ' गासैखौबो गोनोखोनिफ्राय ओंखारनाय बै जोनथोरजोंनो गासैबो खामानिखौ मावनायखौनो नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोथां
थ' बेफोरबायाददिनो ओ नांगौ जानाय जा मुवा बेसाद बेफोरखौ गावबा गावनो न'खरावनो बानायनानै सरासनस्रायै लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ नोंथां
गोलाव गोनोखोनि गोमोम गोग्लैनायनि थाखायनो बेफोरबायदि अ माने आइजें आयलाफोराबो जोबस्रांलांनो हमदों गावबा गावनि बानायनानै लानाय हुदाफोराबो जोबलांदों।
नंगौ नोंथां
दिनि थाखाय जाथ'बाय होनबा नोंथां।
जाथ'बाय नोंथां दे
औ